हेलौ
औ औ खोनादों ना?
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय
औ औ गाहामलायनायाथ' नोंथांनिसिमबो जासिनाय थाबाय
ओ गोजोननाय थाबाय ओ आं नोंथांजों मोननैसो टपिक लानानै फन रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ औ रायलायजायो।
आं माने नोंथांनि सेराव बैसागोनि सोमोन्दै आरो मागोनि सोमोन्दै आं रायजलायनो सानदोंमोन
औ औ
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे बैसागुआ मा?
औ औ औ
दे फोरमायदों नोंथाङा बैसागुनि सायाव एसे सुंद'ब्लाबो फोरमायना होदो।
औ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
खोनानो हादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
हेलौ
हेलौ खोनादों ना?
औ
हेलौ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ औ औ रंजालि बैसागु आरो मागो दमासि न।
उम उम औ।
औ औ औ रंजालि बैसागो होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बेयो मोनसे एंगार हायै फोरबो आरोना जोंनि।
औ।
औ ओ नैबे समाव ओ रंजालि बैसागो होनना बुङोब्ला जोंथ' गोदो उन्दैनिफ्रायनो जों मोनबोदों।
औ।
औ रंजालि बैसागोआव जोङो गिबि एबा बैसागोनि से खालारनि आगोल बे आगोलाव जोङो मोसौ थुखैनाय मोनसे बिदि हाबा ओ फोरबो थायो आरो जोंहा।
औ औ औ।
औ बेयावबो जोङो मोसौफोरखौ बै दिनखालि जोङो बे हांगारफोरजों थाव फुननानै जोङो बे मोसौफोरखौ बोरमाफोरखौ जोङो मा होनो आगर बेबायदिनो फोथा फोनो फोथा फोननानै जोङो बिसोरखौबो देलायहोयो आरो। बैबि सानखालि। अ देलाय होनानै जोङो फुख्रियानो जा दैमायानो जा बेयाव बै मोसौ बोरमा गासै जोङो न'आव फिसिनाय जुनारफोरखौ जोङो। बेयाव ओ थुखैनो लानानै थाङो आरो। औ मानो होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि गोदान बोसोर होननानै जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जों फालिबोयो नालाय बैसागो रंजालि बिसागिखौ। औ औ बेनि बैजा बै सानखालिनो जोङो आरो ओ बायदिसिना गोखा गोखै गोफा बायदि मैगं हाग्रा बंग्रा बेखौ जोङो थांनानै नायगिरहैयो आरो जोङो बुंनो थाङो दिंखिया बेदिनखालि जोङो दिंखिया भाजा एवनानै जायो आरोखि
औ औ औ
जोंहा माने फोथायनाय दोङो आरोखि ओ दिंखिया भाजा बेवहाय जोंहा आरो माखासे गोखा गोखै बिदिनो ओ लाथा लेवा बिदि जों नायगिरथिंनानै खाबथिंनानै हमनाला खेरा दाफिनि माथि गालदाब बायदिसिना माना मुनि बेबायदि नायगिरथिंनानै जोङो बै सानखालि एवनानै जायो । औ बेवहायबो जोंहा फोथायनाय दङ बे मा बे गोखा गोखैखौ मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला जेन गोदान बोसोराव जोंहा ओ बै गोखा गोखैखौ जायोब्ला बायदिसिना लोमजानाय साजानाय बेराम आजार जेन जोंनाव जानो हायाथो जेन जोंनि दे हाया ओ गोग्गोयै थाथों । जेब्लाबो राफोद जानानै थाथों ।
नंगौ
बेखौ साननानै जोङो बै सानखालि बेखौ जानाय जायो आरो ।
औ
आमफाय बेनि उनाव जोङो गामियाव खाम, जथा, सेरजा, सिफुं थरखा, गंगना बायदिसिना जोङो बर' हारिनि बर' हारिमुनि दामजु बेफोरखौ लानानै बर'नि जोंहा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै आदै मादै गथ' गथाय गासैबो गोदान गोदान जोङो गामसा बिदिनो आरनाइ फालि लानानै, बेबायदिनो दख'ना गोदान बिदिनो जोङो जोंदा मादा गानै जोमै ओंखारनानै बर' गामि गामियानो जोङो रंजायो मोसायो बेबायदि आरो
औ औ
जों बेबायदिनो रंजालि बैसागुखौ फालियो । आरो जोबनायाव जोङो मा खालामो ओ बै जा एसे ओ मोसानायाव जोंहा गामि गामि मोसा जानायाव रां एसे सोर बाया अननानै जोंनो हरो । आरो बिदिनो माइरं दैरं बिदि हरो बेफोरखौ जोङो जयैनो बोराय बेन्थ अ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' जानानै मा होनो बे जायो आरो खाना जायो जोङो औ औ आरो बेनि उनावहाय जोंहा आरो एंगार हायै फोर्बो होननानै बुङोब्ला जोंहा मागो दमासि बुंनो थाङो ।
औ औ मागो दमासि।
बो जोंहा बेखौथ आरो जों गासैबो मिथियो जे बियो जोंना मा मोनसे जानायनि फोरबो आर औ औ बे माने फिथा, सौराय, बेदर, ना बेबाय दि जोङो बै मागो दमासियाव जोङो जायो आरो।
औ औ औ
बिदिनो गामिनियानो जा आलासि दुमसि बेबायदि फैयो । आरो जों बिसोरखौ बे सिबिनाय जायो फिथा सौराइ ओ बेदर ना ओंखाम बे माने बोसोरनैयाव खनसे बिदि जोङो जालायो आरो अनलायनानै थायो आरो ।
औ औ
नोंथाङा बे मागो दमासि आरो रंजालि बैसागु बेनि बागै नोङो माबायदि फालिबोनो मोन्दों नोंसोरनि गामियाव नोंनि समाजाव नों उन्दैनिफ्राय माबायदि फालिबोदों बेनि बागै नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा सुंद'यै?
औ हागोन आंबो सुंद'यै फोरमायनोसै नोंथांनो ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला थ' जों गासैबो जोंनि बर' समाज दा गुबुन समाजावबो बेखौ बैसागुखौ मिथिखायो बे बैसागुखौ खौ जोंनि सारा आसाम नाङैनो जों बयबो फालियो।
औ औ नंगौ।
जेराव बेखौ जोंनि बर' माहारि बा बर' समाजाव बा जोंनि गामिफ्राव
औ
मेनलि जोङो रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो मेन रंजालि बैसागु होनना बुङोब्ला जों रंजानाय
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्रायथ' दंबावो ओ एक थारिख दुइ थारिख बेफोर फालिनाय दंबाव बे आं रंजानायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सान बार आरो ।
औ।
जेराव रंजानाय होनना बुङोब्ला जों बर' नङा होनब्ला बर' माहारियाव
औ
माने समायना रमायना गामसा आरन नाय बायदिसिना दख ना गाननानै जों रंजालि बैसागुखौ खौ रंजायो आरो
औ औ औ।
ओ जेराव रंजानाया माने जोंनि थाखाय बिराद मोनसे गोग्गाथाव गोनांथाव आरो गोनांथि बा गोग्गाथाव जेराव स समायना रमायना नङाब्ला बेनो आरो आरो उन उम
मागो दमासिनि बागै एसे खोन्थाजागोन नामा नोंथाङा?
ओ मागो दमासियावबो जोंनियाथ' मिथिखायो मागो दमासिखौबो जोंहा मागो दमासि ओ गासैबो गासैबो मागो दमासि याव जोंहा रंजानायजों लोगोसे बेखौ बिदाय होनायजों लोगोसे बेखौ बरायनायजों लोगोसे गासै बो ज' जानानै जों खाना दंसे जालायो जायखौ जों मागो दंमासि बिखौ मेनलि जोङो जानायनि मागो होननानै जों मिथियो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां
ओ बेवहाय गासैबो ज' जवा जालायनानै जों खाना जालायो बे खाना जालायनानै जोंहा मागो दमासियाव जोंहा भेलागुरबो सावबावो
औ औ
नोंगौना भेलागुरखौ जोङो गासै गासैबो फुङाव नो उथिनानै दुगैस्रां लोबस्रां आराम से ख खुलुमनानै जों आरामसे जोङो सा सावो आरो बेखौ। गोथार म
औ।
औ खोनादोंमोन नोंथां?
औ औ।
औ औ औ बेनो आरो।
औ नोंथाङा बे बेलागुरखौ माजों बानायो? माबायदि बानायो? एसे सुंद'यै खोन्थानो हागोन नामा?
भलागुरखौ जों बानायनायाथ' जों बेनि स्ट्राकचारखौ बिनि बा महरथिखौ होनो थाखाय। जों। औवाखौ जों बाहायनाय जायो। गिबियाव बे औवाखौ होनानै जों औ गिबियावनो जों औवाखौ बाहाय होयो जायखौ जोङो भेलागुरनि बा महरखौ लाबोनो थाखाय।
औ औ।
आटसा बेनि उनाव जोङो बेखौ गासैबो आबुं महर होनो थाखाय। खाय। जोंहा। माइ गायो नङा होमबा?
औ औ।
गायनायाव जोंहा नारा
औ औ औ।
जेरावहाय हाखानदायाव जोङो नारा आग्लाय नारा सोमजियो नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
बे नाराखौ जों गासैबो गामियाव ज' जालायनानै जों बे नाराखौ फुयो
औ
फुनानै बे औबा गायनायाव जों बे नाराख खौ आबुं महरथिनो थां फाय जों बे नारा आ‌ खौ जोङो बेयाव सोयो आरो।
औ
सोनानै जों जोबथियाव जोङो बेखौ साजानाय म फोराव थालिर बिलाइनि थालिर गोरान बिलाइ गोरानखौ जों बेवहाय बाहायो आरो। उम। ओमफ्राय मायबाफोर सोंबावगोन?
औ औ दिनैनि थाखाय ओ नोंथांजों रायजलायनानै आङो जोबोद ओ गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांनिफ्रायबो गोबां मोनथिबाय आरो आंबो नोंथांजों सावरायनानै अ जोबोद मोजांबो मोनदों। ओ उननि समफोराव आरोबाव जोङो माखासे आयदानि सायाव गुवारै सावरायबावगोन होननानै मिजि
औ औ औ ओ थारैनो आंबो नोंथांजों रायजायनानै जोबोद गोजो जोननाय मोन्दों। खायसे गोबां गोथाव खौनो नोंथाङाबो आंनो फोरमायबाय आं मोनथियैखौबो नोंथाङा फोरमायबाय ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय। उननि समफोरावहाय आरोबाव रा-रायलायफिनबावगोन ।
औ औ औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां औ औ।